नोंथा हेलौ
अ हेल'
अ नोंथाङा आंनि बुंनायखो खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां
जोङो दा गावनि देहाखौ माबायदि जोथोनै लाखिनो हायो बेनि सायावनो सावरायनो सानदोंमोन आं।
औ नोंथां
नोंथाङा सानफ्रोमबोनि जिउआव बा जोङो जा जानाय लोंनाय बा बेमार आजारनिफ्राय माबायदि गावखौ रैखाथि हायो बेनि सायाव नों नोंथाङा गुसुङै फोरमायना होनो हागोन?
औ हागोन नोंथां। जों जोंनि देहाखौ माने मोजाङै लाखि लाखिनो थाखाय जों माने दानि जु जुगाव जानाय लोंनाया गोबां इफेक्ट खालामो आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
औ दा जों जोंनि देहाखौ माने आजिखालि गोबां मैगं- थाइगंफोराव रासायनिक माने मुलिफोर इदि होनानै थाब थाब फेदेरनायफोरखौ नुयो जों मैगं थाइगंखौ। आरो गोबां मुलिफोरावनो बायदिसिना बिजियारि थुलायनाय खौबो जों खोनानो मोनो थाब देरनायनि थाखाय औ जों बेफोरखौ खौ जानानै जोंनि देहाया गोबां माने न स्थ' जायो आरो नङा होमबा नोंथां औ? आरो दा जों बे साननैसोआव जों खोनानायाव बिदिनो बांद्राय माने मुलि होनानै जों माने मैगं थाइगं फोरखौ आथुर इदि दिहुननायनि जाहोनाव जोंहा मेगं थाइगंखौ बाजारनिफ्राय लांनानै बायना जानानै माने थैलायनाय खौ थासारिखौबो जों नुनो मोनदों। औ जोंनि ओनसोलाव बिदिनो थाइबें बेफोरदि पटल बेफोरदिखौ संना जानानै आरोना औ।
नोंथाङा जोंनि देहाखौ बेफोरनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय बा जोङो माबायदि मेगं थाइगं जानानै जों जोंनि देहाखौ गोख्रों बा स्ट्रङै लाखिनो हायो बेनि सायाव एसे सद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां। जों जोंनि देहाखौ मोजाङै जोथोन लाखिनो बा साफ सिथ्रा लाखिनो थाखाय बा बेमार आजार जाहोआलासिनो लाखिनो थाखाय जों बाजारनि माने मुलि होनाय मेगंफोरखौ जायालासिनो जों जोंनि न'आवनो मोननाय न'आवनो गायना जाबा मोजांसिन जायो जेरैहाय जों न'आव गायनो हायो होनब्ला जों लाव खुमब्रा बेफोरदिनो काक्रेल बिदिनो लेस्रि गोबांखौनो जों माने न'आव एसे हा जावग्लिनानैबाबो माने फोनानै जानो हायो मैथा बेफोरबायदिनो गोबां लाइ लाफा बेफोरबायदिनो आलु बेफोरखौबो जों न'आवनो दिहुननो हायो माने गासैबो मेगंखौनो जों जोंनि हा दख्लासेयावनो दिहुननानै जों जानो हायो। बेफोरदि जों न'आव जेबो हो मुलि होआलासिनो गोबोरखि हासारजों दिुहुननाय मैगं थाइगंफोरखौ जाब्ला जोंनि देहाया मोजाङै थागोन।
औ। नोंथाङाबा जेनेबा जानाय लोंनायनि अनगायैबो जों देहाखौ माब माबायदि आरो मोजां साबसिनै लाखिबावनो हायो?
जों जानाय लोंनायनि अनगायै देहाखौ जों माने फुंफोराव एसे व्यामफोर खालामबाथाय जोंनि देहाया मोजाङै थायो। एसे ससे लामाब्लाबो जों थाबायनांगौ बा जों खारनांगौ फिल फोराव बेबायदि माने देहाखौ बेफोरबायदि व्यामफोर खालामबाथाय जोंनि देहाया गोग्गो देहा थायो। ओ लोगोस से जों बिदिनो फिथाइ सामथायाइफोर जानांगौ गाइखेरफोर लोंनांगौ बेफोरदि लोंबाथाय जोंनि देहाया गोग्गो थायो आरोना नों थां औ नोंथाङाबो दा एसे फोरमायनो हागोन नामा? माबोरै मा जाबाथाय जोंनि देहाया मोजाङै थायो बा मा जाबाथाय जोंनि देहाया गाज्रि जायो बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां आं दा देहा गाज्रि जानायनि सोमोन्दै बुंनोसो गिबियावनो दा जोङो गोबांखौनो ओ जेनेबा मानसिफोरखौ दखान गलानिफ्राय दा जेरै मम' म' साउमिन सिक केन ओ बेफोरनिखो जानाय नुयो बेफोरो जोंनि देहानि थाख खाय गोबां खहा खालामो मानोना बेयाव गोबां बिबांनि थाव आरो बायदिसिना बेसन होनानै संनाय। ज नुनो मोनो। जों बेखौ जानायखौ खमायनांगौ बा जों गुबुन जानाय नुबाबो होबथानांगौ मानोना जोंहा बेनिफ्राय देहायाव जोंहा गोबां खहा जायो आरो। आरो नों मोद मोजां लाखिनोबा गावखौ जों जेनेबा फुङाव सिखारनानै दै लों बा नोंथाङा दानिबो बुंनाय बायदि फिल्डाव खारनानै एसे एक्सारसाइस खालाम गावनि देहाखौ गोख्रों लाखि नो थाखोय बा नोंथाङा फ्रि टाइम थानाय समाव एसे लेखा फराय आरो नोंथाङा दा मोजां बुस्थु जानो थाङोबा दा न'आव जेरै नोंथाङानो बुंना फोरमायलांबाय एसे आगोलाव गोबोरखि हासारजोंनो जों मैगं थाइगं गायनाय बेफोरखौ जानांगौ रासायनारि हासारखौ बांद्राय जायोबा जोंहा देहाया खहा दङो। होननानै आं बेखौ सानो
औ नंगौ
दानि जुगाव दा नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो मानसिफोरा फैसानि लबावनो बा गाव थाबनो फाननो हानाय बायदि मैगं थाइगंफोरखौ बायदिसिना रासायनारि हासार होनानै थाब थाबनो देरहोयो बा बेयाव हासारखौ गोबां होनानै माने जोंनि जानांगौ आदारखौ गाज्रि खालामो आरो जों दा मानसिफोरा बेखौ जायोबा जोंहा देहायाव गोबां बिबांनि बेराम आजार जानायखौ आं नुनो मोनदों।
औ
आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनबाय नोंथां नोंथाङा देहानि बागैनो एसे सुंद'यै आरो फोरमायबावना होगोन होननानै आं आसा खालामो।
औ नोंथां बुंनाया गासिबो सैथो। नंगौ जों देहा खौ माने दा गोबां बायदिसिना बाजारनि जाग्रा मुवा म'म' सावमिन बा बेफोरबायदिनो गोबां जानानै जोंनि देहाया गाज्रि जादों। आरो लोगोसे जों दानि माने मुगायाव गथ' गथ'फोरखौबो जों गोबां माने पेकेटनि मेथाइ बेफोर बादि बायना होनायखौ नुनो मोनो आरो बेफोरनिफ्रायबो जोंहा गेस जायो। गेस्टिक फोर बा ओ बिदिनो हाथायनि प्रब्लेम बेफोरदिखौबो जों नुनो मोनो गथ' गथ'खौ माने बायदिसिना केक बायदि इदि लोंनानै आरो लोगोसे जों थान्दा बेफोरबायदि बायदिसिना दानि जुगाव लोंनायखौ नुयो आरो बाजाफोरनिफ्राय बायनानै औ बेफोरनिफ्राय जोंना देहाया गोबां गाज्रि जादों। आरो लोगोसे देहानि बेलायाव बुङोब्ला जोंहा मिथिंगायारि थासारिखौबो नायनानै जों नुयोनो मोनो। जेरै जों दंफां लाइफांखौ दानफायो नङा होमबा? औ। बे दंफां लाइफांखौ दानफायनायनि जाहोनाव जोंहा माने गोबां बारहावाया गाज्रि जादों गुबुंले जादों। बेफोरनि दारै जोंहा माने मिथिंगा थासारिया मोजां नङिनि थाखायबो जोंहा गोबां बेमार आजार सोमजिदों बेफोरनि जाउनावबो जोंनि दे हेाया माने गोदोनि बायदि नंला आरो। मोजां नंला गोग्गो देहा नंला। आरो टाउन सहराव गोबां जोंहा लेथ्रा लेथ्रा बिदिनो गाज्रि बायदिसिना प्लास्टिक बेफोरदिखौ जों दैफोराव जेराव मेराव गारना दोनो। बेफोरनि थाखाय जोंहा माने बेफोर गेसआ गाज्रि गेसा जोंनाव आरो हाबफैफिनो। आरो बेफोरनो जोंनाव बेमार गोसारफिनो। औ बेफोरखौ होबथानो ब्ला जोंहा बुंनो थाङोब्ला बिफां-लाइफांफोर खौ गायनाया मोजां आरो लोगोसे जोंहा प्लास्टिक बेफोरदिखौ जों जेराव मेराव गारालासिनो थाइसे जायगायाव ज' दोननानै सावना बा फबनानै दोननांगौ। औ बेफोरदि जों माने फोसाबस्राङोबा जोंनि देहाया गोग्गोआव फैगोन होननानै आं सानो आरो। औ। नोंथाङाबो एसे फोरमायबावनो हागोन नामा?
ओम दा जों आं गोबां खो नुनो मोनो जेनेबा आगोलनि मानसि आरो दानि मानसिनि गेजेराव गोबां फाराग दं। दा जोंनि हा आजोलनि आबौ आबै बा आज जमा जायोमोन बा ओ आगोलनि मानसिफोरनियाव जेनेबा देहायाव गोबां बोलो थानायखौ जों नुनो मोनोमोन। नाथाय दानि मानसिफोरख औ सरासनस्रायै गोबांखौनो जेनेबा दुरबल
हेलौ नोंथां।
मा खोनायाखै?
औ औ नोंथांनाव नेटनि एसे प्रब्लेम जादो जानांगौ।
अ नोंथां।
औ खोनाबाय दे नोंथां औ खोनाबाय।
दा जोंहा जानाय लोंनायनि सायावबो सोनारो आरो आबहावानि सायाव सोनारो नोंथाङा बेखौ बुंबाय बेयो थारोयनो नंगौ। जोङो जानाय लोंनाय खौ मोजाङै लाखिनांगोन बा जों बांद्राय गाज्रि मुवाफोरखौ दा थाव थाव थावारि बुस्थुखौ जों बांद्राय जानो नाङा।
औ।
जों जेबा हायो गोथां मैगं थाइगं बा थाव एसे खम मैगं जायोबा जोंहा देहाया गोबां खामानि होगोन बा जोंहा मोजां गोख्रों स्ट्रंङै थागोन आं बेखौ सानो। आरो बेरफारसे जों नायनो थाङोबा दानि जुगाव मानसिफोरा गासिबो खामानिखौनो सहस सहसाव नागिरो बा मैगं थायगंफोरखोबो थाब मोननायाव नायगिरो माने थाब मोनजानायनि। ओ बेयाव जोङो गोबां बिबांनि बिदिनो ओ बाय
बनो इसे
औ हेलौ
अ नोंथाङा खोनायाखै
औ खोनादों दे
अव ओ नोंथां नोंथां समाबोथ‌' जोंनिया जाबायानो
औ
नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांनिफाय मिथिनो मोनबाय आं गावनि देहाखौ माबायदि बा जोङो गोरायै लाखिनो हायो बेखायनो नों थांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय जाबाय उन लोगो मोनगोन होननानै आं आसा खालामो
औ नों थांनिसिबो गोजोन्थों
दे गोजोन्थों
ओम